औ नौ
हेलौ
औ खोनादों ना
औ औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों
औ
मा खालामबाय दं
हेल' ए नै आं दासो थो ओरैनो जाखांनाय जिरायनानै दङ
अ
नोंहालाय मा खालामगासिनो दं
ओइ बर्थ'मान नामबो दं नै ओरैनो दा
ओ
गरमफोरनि थाखायनो उन्दुुनोनो ओंखारा माथो
औ अब्ला जोङो दिनै ससियेल मिडियानि सोमोन्दै सावरायनोसै ना मा होनो
औ जागोन दे नोंथां
औ ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' जोंना ओ जोंनि गेजेराव माखासे गाज्रिबो गोलैयो मोजांबो गोलैयो ना मा होनो
औ औ
औ
आजि आजि खालिथ'
औ
मोनसे जेनेबा बोरैबा साननो थांङोबा मोजांबो गाज्रिबो
औ बेनिनो जों माखासे बेयावनो जों माखासे मोजांबो गाज्रिबो सावरायनो सावरायनोसै
औ औ
ओ मोजां होनना बुङोबथ' जोंना गिबियावनो माखासे ओ जेरै जोङो गोजानाव थानाय मानसिफोर बा इस गुबुन हादरफ्राव थाहैनाय बा गुबुन रायजोआव थानाय मानसिफोरखौ जों थाब थाबैनो जेरै कन्टेक खालामनानै मोननो हायो ना मा होनो
औ औ
औ आरो माखासे ससियेल मिडियानि दारै जोङो गियान बा सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हानाय जायो जेरै दानियाथ' आरो गोबांनो इउटुब फेसबुक बा इन्सटाग्राम बेफोरावबो जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हानाय जायोना आरो माखासे गियानफोरखौ ओ
दाथ' जेनेबा बुंनो थाङा बबेबा मोनसे एगजामनि आर्मियानो जा जेनेबा बिदिनो इउ पि इस सि नियानो जा बेफोरखौथ' आजिखालि अनलाइन जोंनो सोलोंनो हायोना
हायो हायो अनलायन जोंनो हायो जेनेबा माखासे नोङो
सोबखौनो दानो जोङो मेथामेटिक्सआनो होन इंग्लिस रायज्लायनाय हिन्दी रायज्लायनाय माबा मोनसे बा बाथ्रा सोलोंनो थाखायबाबो जोङो गासैबो जों ससियेल मिडिआवनो हानाय बायदि जाजोबाय आरो दाना उम आरो जोङो माखासे हादोर हादोरारि बा रायजोनि समाजनि बबे बबे खनायाव मा मा जादों नैबेफोरनि माखासे निउसफोरखौ खौरांफोरखौबो जोङो निउस ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोननो हानाय जायो नंगौना।
उम उम।
औ माने जोंथ' ससियेल मिडिया गैयि समावहाय माने ससियेल मिडिया गैयामोनब्ला जोङो बबे जायगायाव मा जादों बबेहाय मा जादों बबेयावहाय माबायदि जाथाइ जादों बेफोरखौ जों मिथिना मोननाय जायामोन।
उम।
दानिया जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो दिनैनि खौरांखौ जों दिनैनो मोननो हानाय जायो आरोना। उम।
थाङोब्लाथ' दानि जुग गाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो न'आव थानानैनो सोब जायगानि सोमोन्दै मिन मथिनो हायोना।
औ औ औ हायो हायो नोंथां औ।
बबे जायगायाव मा जादों अबाव बारहुंखा बारदों। ब'बाव दैबाना जादों बेखौबो सेस मिथिजोबनो हायोना।
औ औ। सानसेनि दसेनि जाथायखौ जों माने दसेनि उन माबा मोनसे जाथाय जानायखौ जों माने दसेनि उनावनो जोङो मोनथिनो हानायबो जायो आरो।
औ।
उम। आरो जोङो माखासे जेरै बिजिनेस बा फालांगि आरिबो मावनो हायो जोङो। ससियेल मिडियानि दारै जों जेनेबा मोनसे बुस्थु फाननो बा लानो गोनांफोरखौबो जों माने दाना ससियेल मिडियानि दारै जोङो मोननो हानाय जायो जों।
सानना ला नों जेनेबा मोनसे मुवा बेसाद बायनो बा फाननो नै बेफोरखौ माने जोङो ससियेल मिडियाआव जोङो आपलड होबानो माने जोङो फाननो बा बायनो हा हानाय जायो आरो औ।
औ। आरो
खालिथ' नै ओ नों माबा मोनसे जानो लुबैबाबो नै अनलाइन जुग ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नों अर्डार खालामब्रबबानो मोनफैबायबो।
औ औ औ नंगौ नंगौ। आरो जों दानिया ओ ससियेल मिडियानि दारै जोङो न'आवनो जिराय जिराय जोङो माखासे ओ रोंगौथि थायोब्ला जों माने माखासे न'आवनो थानानै जोङो रां खामायनोबो हानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
ओ माने जोङो उम माखासे आरो जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो गोजाम बा थांनाय फटक फोरखौ जोङो सेबै दोननो हानाय जायो मानोना सोलिनाय फट'फोरखौबो बा माबा मोनसे फट'फोरखौ जोङो फुरानानिफ्राय फुराना जों फट'फोरखौ माने जों ससियेल मिडियानि दारै जोङो नायफिननोबा मोनफिननोबो हानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ सानानोना जों जेनेबा मबाइलाथ' सब समाय जोना थाबाय थाया नालाय गाज्रि जायो माब्लाबा समावहाय औ। बेफोराव माने जोंनि फट'फ्रा दिलेट जानानै थाङो मायो। खिन्थु जोङो जाहाथ थे ससियेल मिडियाआव जों बै फट'फोरखौ माने आपलड खालामनानैबो प्राइभेसियाव दोननानैबाबो ना आपलड खालामनानै प्राइभेसआव दोननानैबाबो जोङो उननि समावहाय माने जोङो नायनो गोसोब्लानो मोनफिननो हानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ दानिया जोङो ससियेल मिडियानि ओ जाबायदि गाज्रि गोहोम बिनि सायावबो जों फंनैसो रायज्लायनोसै ना मा होनो?
औ जागोन नोंथां।
मानि जोंना ओह नोंथां फार्स्टआवनो माने जोङो समनि जोबोद बरबाद जायोबा समाजोंना बेखार थांनाय जायो आरोना ससियेल मिडिया जों इउस खालामबाय थानानै।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जेरै जोङो
ओं।
मबेल नायबाय थायो बा ससियेल मिडियाजोंनो नायबाय थायो बाथ' जों खामानि दामानि मावालासिनो ओरैनो बेखार थाबाय थानाय जायो आरो जि खनसे नायदावब्लाथाय जोङो माने थाबाय थानाय जायोना एयावनो नायथाबना थाबाय थानाय जायो
औ जेनेबा खनसे नायबानो नायबावनो नायबावनो गोसो जायोना
औ औ नंगौ औ नोंथां
बिनि उननिफ्राय जोङो गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ खामानिफोरखौ मावनो रोङै जानोसै थालांनो सै बेयावनो बुंनो थाङोबा जेनेबा बोरैबा ससिल मिड दिया नायोब्ला नायबाय थानो गोसो जायो गावनि खामानिफोरा थालाङो बे मोनसे खहा आरो जोंनि
औ औ नंगौ औ नोंथां आरो जोंनिया माखासे फेक निउसफोरबो जों ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां जों मोननो हानाय जायो आरोना
नोंगौ नोंगौ
औ नंनांगौबाबो नङाब्लाबो माने सोरबा बायदिया एसे एनै भिउस माबा मोनसेनि थाखायनो माने पेक खालामनानै जोंनि ओ सोरखौबा नंखाय सैथोखौबाबो नंखाय खालामनानै हगारो सोरखौबा जायाखैबा माबा मोनसे जादों होननानै जोंनिया फेक निउस खालामनानै जों हगारनाय खौ माखासे जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
उम आरो जोंना ससियेल मिडियानि ससियेल मिडियायाव जों माने माखासे प्राइभेसि रिक्सफोर थायो आरोना गोबांनो जेरै जोंनि डाटा लिक जानाय माबा मोनसे जोंनि बेंक एकाउन्ट पासबुक बेफोरबो माने जोंनिया मोजाङै सालायनो रोङाब्लाथाय माने गोबां रिक्स थायो आरो बेवहायबो खैफोद गोनां लाबोयो माने।
औ
औ आरो जोंनिया माने ससियेल मिडियानि दारै जोङो। हरनि समफ्राव माने जोङो गोबाव समहालागै जोङो उन्दुवालासिनो हर गेजेरसिम जोङो आरो नायबाय थायोब्ला माने जोंहा मेगन देहा आरो
गासिबो माने बेमाराव गोग्लैनो गोनां जायो लासैनो थाबै नङाब्लाबो लासै हमो आरो आरो देहायाबो जोंना रब
नंगौ बुंनो थाङो